औ।
औ खोनादों।
औ औ।
सिगाङाव नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
ओ नोंथांजों आं ससियेल मेडियानि आयदायाव सावरायनो सानदों रायलायजागोन ना।
औ रायलाय जागोन दे।
औ।
बिदि बा नोंथाङानो जागायग्रोदो दे एसे आं मोजाङै खोनाफैयासै।
खोनादोंना खोनायाखै खोनाबायना औ माने औ आं बुंदोंमोन दि ससियेल मिडिया। ससियेल मिडिया होनोब्लाथ' जों मिथिखायो। बे ससियेल मिडियाया जाहैबाय मोनसे अनलाइन प्लेटफर्म ना जेराव ओ बुहुमफ्रा जेराव बायदिसिना ओ जेनेबा खौरांफोर ओ रानलायनो हायो जेन'बा अफायबा माबा जादोंबा खिथाहरनो हायो। जेनेबा फट' खेबनानै हर नो हायो बा भिडिअ जों आरो अनलाइन प्ले टफर्म होनोबा जोंना नै मुंदांखा मुंदांखाफ्रा दङ जेरै फेसबुक
औ
औ नङा होमबा बेफोर ससियेल मिड। फैसे होननो हागोन नामा।
औ ओम बिदि ओ ससेल मिेडिया होननानै बुङोब्लाथ जोंहा आथिखालाव। गोबां बिदिनो दङ ओ माखासे मोजां आरो माखासे गुनफोरबो दङ आरो बेहा बिनिफ्राय जाय मोजां मोजां मिथिं मोजांखौ बाहायदों मोजांनि थाखाय बाहायदों माने बिसोरखौ मोजां जालांनायखौ नुबाय आरो जाय गाज्रि। जौ नि लामा गाज्रि बाहायदों बिथांमोननि थाखायथ माखासे गाज्रिबो जादों ओ ससियेल मिडियाह जोंहा माने रां खामायनायनिबो मोनसे मोनसे मोजां प्लेटफर्म आरो ससिेल मिडियानि गेजेरजों आथिखालाव माने गंसे गिदिर बुहुम। खौनो माने फिसा खालामनाय बायदि ओ। फिसा बायदियै जाबाय आरो जोंहा। जेनेबा गोजान गोजान जायगाखौबो जोङो जों थांनानै नुहैयि जायगाखौबो जोङो मबाइलाव नायनानै बा ससियेल मिेडियानि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोनो। ओ बेजों लोगोसेनो। माखासे ओम हमनानै ला गोस। गोजान जायगायाव माबा मोनसे जाथायफोर जादोंब्लाबो जों बेखौ दसेनो ओ ससेल मिेडियानि गेजेरजोंनो मोनथिनो मोनो बेनिखायनो ओ। ससे ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुहुमखौ। फिसा होननानै। बे बुंब्लाबो गोरोनथि जानाय नङा आरो ओ बेजों लोगोसेनो ओ जै दहाय नोंथाङा बुंलांदों फेसबुक वावटसाप इउटुब बेफोरनि ओम बाथ्रा इन्सटाग्राम बेफोरनि बाथ्रा बेफोरबो माने जोंहा रां। खामायनायनिबो मोनसे मोजां प्लेटफर्म आरो बेफोरो जेरै आथिखालावथ' गोबां क्रियेटरफोर दंसै फेसबुकफ्राव बा ओ इउटुबफ्राव। भिडिअ हगारनानै बा माखासे प्रडाक फोरखौ। ओ बिदिनो फोसावनानै ओ माखासे रांफोर खा।
औ औ।